औ
औ खोनादों
औ मा खालामदों
ओरैनो जिरायनानै दङ
औ होमबा जोङो सायाव रायलायसैना आङो आंबो
औ औ दे टपिकआ मा लागोन होनदों आबादनि सायाव
अ आबादनि सायाव
औ जागोन दे
औ नोंथांमोननिथिं माबायदि माबायदि
औ आबाद होननानै बुङोब्ला थ' जोंना बर'फ्राथ' बिदि माइ गायनानै जाखायो नालाय बिनिखायनो जोंनाबो न'फ्राव बिदिनो माइफोरखौ गायनाय जायो आरो ओमफ्राय दाथ' नै बो बोथोराबो बारा मोजां नङयिखाय माने देग्लाय माइखौनो खोथियाया फोबाय दै सारनानै खिन्थु अखाबो गैया नालाय माइखौनो गायनो हायाखै आरो दाबो
औ औ
माइ गायो बिनिफ्राय मैगंफोरबो गायलाबायनाय जायो आरो। बिदिनो बोथोर लायै बोथोर मैगं बो गायनाय जायो। दायो माने बिदिनो सबायबिमा आरि बिदिफोरखौ गायो आरो मैथाफोराथ' थाखायो नालाय दैलां दाबायदियाव। ओमफ्राय मेसें फ्राव बिदिनो आलुफोर गायलाबायनाय जायो ओमफाय आरो
उम।
जोगोनार बेफोरखौ गायनाय जायो जोगोनाराथ' दाबायदियावसो जायो ओमफ्राय माबा लावफोरखौबो गायनाय जायो ओमफ्राय जोगोनार खुमब्रा बे फोरखौ गायो आरो।
औ।
सिनालाय मा मा ओ आबाद मावो ओरैनो?
जोंनिथिंबो बिदिनो दा दैज्लां बोथोराव माइ गायनाय ओमफ्राय आरोथ' गोजां बोथोरावथ' बिदिनो आलुफोर गायो आलु ओमफाय मैगं थाइगंफोर। जेनेबा लाइफो लाइ, लाफा इदिनो ओमफाय जोगोनारफोरखौबो गोजां बोथोराव गायो गायनायालाय। ओ जोगोनार बिदिनो कबिफोरबो गायो। सोरबा सोरबाफोरा कबिफोर ओमफाय उनावहाय बेस सरफोर फोयो आरो फोनायालाय। गोजां सोरबा सोरबा माने बेसरफोर। ओमफाय इदिनो ओ दालि बेफोरखो गायो आरो गायनायालाय औ।
औ। मेसेंआव गायनाय जायोना
खमायसा बायनाय जायो ओं ओमफायथ' आरो दा दैज्लां बोथोरावथ' माइखोनो गायो जेबा ओ नों आइ एसे माइ गायनायनि बागै एसे खिथादों खिथादो, खोथानो हागोन खोमा?
औ औ अह माइ गायनायाथ' थ' जोंना माइ गायनो थाखाय जोंना बर'फोरना ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो दै जेनेबा जोंहा माइ गायनानै जाग्रा हारि हिसाबै माइखौ गायो माइ गायनो थाखाय जोंना गिबियावनो माने ओ माइ जोलै दोनखायो नालाय बर'फ्राथ' आर ओ न'दों-न'निखौ दोनाब्लाबो माने बायनानैबाबो मोनखायो आरो आजिखालिथ' ओमफ्राय बिदिनो बायना लाबोनानै सोमनानै फुख्रिफ्राव सोमनानै दोनो आरो बस टायाव सोनानै बिनिफ्राय हरसे बा हरनै बिदि सोमना दोननानै रियाव थिखोना दोनो खायसेया बस्थाखौ खुलिनानै बिदि ओ माबा जिफोरजोंहा खोबनानै दोनो खोबनानै दोननाय जायो आरो गाजा बेरहोनो थाखाय अ बिनि उनावहाय खोथिया जोंना हाल मोजाङै हालेवनानै खोथियाखौ फोनाय जायो खोथिया फोनानै उनावहाय ओ जेब्ला खोथियाया बिदिनो नैजिबा दिन बा मास मोनसे बिदि जाबाथाय फुजानाय जायो आरो। फाय अ फुखांबाथाय जोंहा माइखौ गायसिगोन आरो। माइ गायनाय समाव जोंना बर'फोरना माखासे खायसे खायसे जायगाफ्राव माने बिदिनो नेम खान्थिफोर मानिनाय दङ। जोंनिथिंजायबो। माइ गायनायनि सिगां आरो। फुजा बिदि होनाय जायो आरो। ओ गय जरा फाथै ज रा बुध प्रसाद बिदि बिबार बिदिफोर लांनानै ओमफ्राय दै गो थार लांनानै जायगा खौ इसे साफा खालामनानै फुजा होयो बिनिफाय ओ बे फुजा होनायनि माने आलिफोरावहाय माबा गायो आरो माहोनो बेखौ थास'बो गायो खाय सेया ओमफाय खायसेफ्रा ओ थालिरफोरबो गायहैयो। खायसेया माने थुलुसि दंफां ओ जाथ्रासि दंफां इफोरबायदिखौ गायो आरो। ओमफाय बे गायनायनि जाहोनखौ माने इदि बुङो आरो। ओ जेनेबा थासफोराथ बिराद फेंखा बारायो नालाय। बेफोरथ माने जानला मोनला थैग्रा बिफां नङा बेनिखायनो माइआबो जेनेबा जोंहा बे थासफोरबायदि माने गसा बारायथों मोजाङै। बिदि होननानै फोथायनानै माने गायनाय जायो होननानै माने खोन्थादों आरो। ओ बोराय बुरैफ्रा ओमफ्राय ओ जाय फुजा होग्रोदों बे नखरनि गाहाय आइजोआ माइखौ गिबि गायग्रोनाय जायो आरो ओमफ्राय गायखांनानै ओ बिदिनो उनावहाय जोबसिगो जोबबाथाय जोबनाय समावबो जेब्ला हाल जांख्रा जायोना बे हाल जांख्रा जानाय समाव ओ जोंनिया लास्टाव माने बाख्रि गायनाय जायो आरो ओ दुब्लिआवहाय ओ माइनाव बिन्दोआ जोंना साहा थायो नालाय बिनि खायनो बाख्रिखौबो माने साहा गायनाय जायो आरो। बिदि नेम खान्थि फालिनानै गायनाय जायो आरो जोंनिथिंजाय। नोंथांमोननिथिंजाय माने बिदि दंना गैया हा
बाख्रि गायनाय माने माइ गायनायानो नामा होनदो
ओ माने माइजोंनो माने बाख्रि बायदि महरनि माने गायनानै फैयो माने
आतसा
औ अ माइ-माइखौ माने एसे मुथा गिदिर लानानै ओमफाय बिदिनो ओ राउन्ड खालामो आरो ओमफ्राय गेजेराव बिदि थंसे गायो माने बाख्रि गायनाय होनना बुङो आरो बेखौ
आतसा जोंथिंथ बिदि नियम गैया गैनायालाय जोंना माने बिदिनो सिम्पोल आरो ना जेनेबा बिदिनो मा एसे माने फार्स्ट टाइमाव आरो एसे फुजाफोर होयो आरो होनायालाय जेनेबा सेम मिलायदो एसे बुरजा होयो इनि उनाव आरो गायो गायनायालाय उनावहाय हाल जांख्रा दङ जोंनावबो हाल जांख‌रायावबो इदिनो जोंनाव इदि-इदि नेम खानथि गैलाया बारा इदि एफा गैयालाय
अ जोंना बे अम हाल जांख्रायाव माने बाख्रि गायनाय नेमा दंङ आरो बिनिफ्राय बिदि फुजा फोर होनाय जाया आरो होनायालाय खालि जोबनायस समावहाय माने बिदि गायनानै गारबोयो आरो
औ औ
माने बिनि ओंथिया मा बिब खौ आङो मिथिया बांद्राय ओ सोंनायबो जा फेराखै ओमफ्राय जिखुनु जाया गायनानै फैयो आरो।
औ
आबादखौथ' माव खायोदा नोंथांमोन
जोंनिथिंबो मावो नायालाय बेनो नोंथांमोनथिं आरो मा मा मा मा माइनि आबाद मावो नोंसोरनिथिं?
ओ हो?
मा मा माइनि आबाद मावो नोंसोनिथिं?
औ बिदि माइनियाथ' जोंनिया औ रनजित माइ फोरखौ गायो गया ओमफ्रायो ओ आइजं गुफुर ना मा होनो बगा आयजं ना माइ बिदि बु बुङो ओमफ्राय आरो माइब्रा जोसा बेफोरबायदिखौ गायनाय जायो आरो। माखासे नामफोरखौ बांद्राय मिथिजोबा आं बेखिनिखौनो मिथियो आरो बेनिफ्राय ओ मेसें बोथोरावबो आजिखालि माने माइखौ गायनाय जायोसै आरो
ओं
ओ बरा माय नामा होननानै बुङो बेखौ बेखौ औ गायो आरो बे मेसें बोथोरनि माइखौबो बिराद मोजां जानाय नुयो माने दुब्लियाव जोंहा दै हासार होयोब्ला माने थांगारनो मोनाना बेलेगाव मोजां जायो आरो बे बे बिदां गोलाव गोलावनो औ।
थिंबो इदिे बिदिनो मेसें बोथोराव बारा इदि गाया गायनायालाय। खावसे माने जों गामि खाथिनिफोराव गायो आरो गायनायालाय। मेसें बोथोरफोराव। खिन्थु जों गामियाव आं गायनाय नुफेराखै खै आरो ना। माने गोजां बोथोराव। जोंनिथिंबो बिदिनो रनजित गायो आइजुम रनजित ओमफ्राय माइसालिबो नामा होननाय बेखौ सोरबा सोरबा एसे गायो। ओमफाय इदिनो माइब्राबो गायो गायनायालाय माइब्रा जोसा बिदिनो एसे एसे एसे गायो आरो।
औ माइब्राफोरखौ दाना बांद्राय गायला बयबो फिथा जानो थाख खाय एसे एनै बिदि गायनानै लायो आरो। ओ जोंथिंजाय मेस सेङाव बांद्राय बिदि बेलेग बा गुबुन बिदि बेसरफोर सिबिं सबाय बिदि आबादफोरखौ बांद्राय मावनाय जाया मा दुब्लियाव ओमफ्राय अ बे खालि दैलांआव माइ गायनाय ओम फ्राय मेसेङावबो माइखौनो गायो आरो दाना एसे। ओ अखाथ' हाया नालाय मेसें बो थोराव खालि बरिंफोर गायनाय खायसेना मथरफोर दङ' बेफोरजोंनो गायो आरो।
जोंनिथिंबो माने बेसरफोरखौ गोदोसो बुद गायनाय नुयोमोन आरो ना। ओमफाय दा माने बुहुत खम जाजोब्बाय गायनायफ्रा बारा गायलाना। दा औ माने सोबा सोबा गा गायो न'खरसे न'खरनैफोरा माने एसे एसे गायो। आरो मोसौ मोसाबो थायोना ओमफाय माने मानसिफ्रा मोसौ मोसाफोरखौ एगारजोबना होयो नालाय ओमफ्राय खस्थ' जानो था थाखाय माने बारा गायलाबो माने जोंथि आरो बेसरफोरखो
जोंना माबा बिदिनो माइ गायग्रा बिदि गोथौ गोथौ हायफ्राव हाफ्राव माइ गायो ओमफाय एसे बोरि बोरि हा थानायफ्राव बांसिनानो खायसेया गयफोर गायना लाजोबबाय ओम फाय आरो साफ पात दंफां बिदि बिराद दङ आरो जोंथिं साप गायनाय सापात नि आबादखौ बांसिन मावनाय जायो आरो
सापाट दं होमबा नामा? बहुद जोंनिथिं जोंनिथिं साफात बागान इदि मावनायनो गैयानो दे
अ
नोंसोरथि हाजो खाथि नामा होमबा जायगाया?
हाजो बिदि हाजो खाथि नङा अब्लाबो माने हा बोरै बोरि दं नालाय बेफोराव जोंनिया माने दाना टाउननिफ्राय लानानै बिदि न'सिम बा ओरै हाजोसिम गास सियावबो माने सापातखौनो गायो। जोबो आरो
औ औ औ
ओ मोन लामा बार लामा जिं जिं जिं साफाद गोजा जाजोब्बाय जोंना बिदि
सालाद गायबाथ' बहुत माबार बुहुत लाब जायो ना जायाफोर माने फैसाफोरनिफोर
औ मोनबाय थायो आरो
बोसोर बोसोर मोनबाय थायोना आदसा माबायदि माबायदि मोनो जेनेबा बोसोर बोसोर
ओ बिदिनो मासावनो सप्तायावनो बिदि खाबाय थानाय जायो नालाय जेला जेब्लानो रोदोमो रोदोमो लोङो अब्लानो बिदि गयफोरनिफ्राय बांसिन सिन मोननाय जायो आरो गयाथ' बोसोराव खेबसेल'सो मोनो नालाय। ओमफ्राय सापात नियाथ' बिदि सप्तायावनो मास सावनो बिदि मास मोनसेयावनो खोननै गाहाम खाजायो मालाबा।
ओरैनो खनसे खाजासेयाव बेसेसो फानजायो बेसे फाननानै फैसा मोनो?
बियो बियो माने बिगाजोंसो खोथा जासि यचयचढसासे क्षगोन आरो। ना बेसेबां बिघा दङ' बिदि जासिगोन आ। जोंना समाबो जाबायदां बिदिब्ला दोनथ' जासिगोनदां बे टपिकखौ औ दे दे।